खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना ओ ओ
ओ खोनादों।
औ नोंथांङा दायो ओरैनो मा खालामबाय दङ खोनादों ना नोंथां?
औ आं दायो जेबो खालामाखै दे ओरैनो दं औ।
औ अब्ला जोंङो दान्दिसे सम सानैजों ओ बर'फोरनि मोनसे गेदेर फोर्बो बैसागु नङा होमब्ला बे बैसागुनि सायाव फंनैसो सावरायलायनाय लानो थाखाय नोंथांङा आंनो सम होनो हागोन ना? खोनादों ना नोंथां दा बिबदिब्ला औ औ दा बिदिब्ला आ नोंथांनियाव फंनैसो आं बाथ्रा सोंनि? ओ बे बाथ्रायानो जाहैबाय बैसागु जायनिखि जोङो मोनसे बैसागु बे मोनसे बैसागु फालिनायाव बर'फोरनि माबा मोनसे खहा एबा मुलाम्फा जादों नामा? होननानै नोंथाङा सानो नामा बेजों लोगोसे बर'फोराहाय बै बैसागु मोसानायाव बा मोनसे ओ मोनसे हारिया बैसागु फोरबोखौ आसामाव थानाय मोनसे सुबुं फोलेरा बै बैसागु फोरबोखौ फालिनानै माबा मोनसे जौगाथाय जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेनि सुंद' फोरमायथि होनो हागोनना नोंथां?
अ हागोन दे हागोन औ हागोन। औ खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
ओ थ' होनबा आं जागायनोसै होनबा?
ओ ओ बैसागुआसो मिथिखागौ जोङो बै बैसागुआवसो जोंनिओ आओ आसामनि गुबुन गुबुन हारिनि मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे रंजाथाइ फोरबो जायखौ ओ एप्रिल दाननि जिब्रै थारिखनिफ्राय खुंनाय जायो नङा होमबा ओ इउटुबार ओ जेरै बर'नि बैसाग दाननि से से खालनिफ्राय खुंनाय जायो नङा होमबा बेयाव?
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ स'
जों मिथिखागौदि गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोना बैसागुखौ ओ ओरैनो ओ ओ से से मासहालागै खुंओमोन नङा होनबा जों खोनानो मोन्नाइ बादिब्ला नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनोदि जेबो बैसागुखौ जोंनि जोंनि समाजावहाय खालि से सप्ताखौ से से से सप्ताबो नंबावा ओ सानथाम सानब्रैल' जों खुंनो खुंनाय नुनो मोननाय जायोओ ओ बे सानथा सानब्रैयाव नो जोङो मोनफ्रोम सानखौ बायदि मैया नाम मोननाय जों खुंनाय जायो जेरै फास बैसागुखौ जेनेबा मोसौ बैसागु नंङा ओमबा ओ ओमफ्राय से नैथि बैसागुखौ मानसि बैसागु नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां। नोंगौ नोंथां नांगौ।
मा होननानै खबाय ओरै मोनसे बैसआव मोसौ सागर' थाबाय होमबा ओ बिनि अनगायैबो गोबां बैसागु जेरै ओ सैमानि बैसागु अमानि बैसागु दाउनि बैसागु बायदि बायदि ओ बैसागुफोरखौ बायदि नांनानै खुङोमोन स नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया। नङा जानो ओ अ स जों बयबो मिथिखागौदि मोसौ बैसागुआव मा खालामो मोसौ बैसागुआव गिबियावनो फुङावनो सिखारनानै जोंनि ओ
न'खरनि सोरबा गाहाय एबा सासे सोद्रोमाया जेनेबा फुङावनो मोसौ मोसौ मैसो आरिखौ फुङावनो बिदिनो ओ ओ
बायदि मैया फिथाइनि माला जेरै फान्थाव फान्थाव हालदै ओ लाव आरो थाइखा बायदि मैया फिथाइनि औवायाव औवानि टेववेलाव माला सुनानै गाननाय जायो बेनि अनगायैबो मोसौ। नाव ओ हांगारनि हांगाराव बे मा होनो बेखौ ओ सारायनि हांगार आरो ओइ मा होनो थाव जायखि जाया थाव लागायनानै मोसौनाव फुन फुनना होनाय जायो स' बे बेखौ फुनखांनानै ओ मोसौखौ ओ बिदिनो बिलो एबा फुख्रिफ्राव थुखैनो थाखाय ओ लांनाय जायो बे लांनाय समावहाय मोसौखौ खोनानो मोनदों ओ खोनानो मोनदों माने दाबो खालामबाय थायो जे दाबो फालिबाय थायो बै गोदो फालिबोनायनि मुंखौ जेन जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ मोना मोसौ थुखैनो लांनायाव ओ बैसागु मोसौ थुखैनाय। लांनायाव मोनसे मेथाय दं नङा होनबा लाव जा फान्थाव जा बेखौ बेखौ बेखौ खनलाङो आरो ओमफ्राय बे नंगौ आरो मोनसे फोथायनाय दंदि गोदोनि आबै आबौबा मोसौ थुखैनो लांनाय समाव मोसौखौ ओ था माजों बुनाय जायो ओ लावथिजों बुनाय जायामोन ओ माजों ओ मा होनो
बाबरि कफ बुरि थखन।
थारैजों थार बै थारैजों बुनाय जायोमोन ओ ओमफ्राय थाराय ना मा होनोमोना आं नामखौ इसेबां माने गोसोआव गैला आरो जायखिजाया बेजों बुंनाय जाय अ ओ बेजों माने मोसौनि सानाय सुनाय खारो होनना बुंनाय जायो आरो सान जायो दा दैसासिम ओ लांनानै माने मोसौखौ थिखां आरिखां जाहाथे बोसोर गोदाननि मोसौआबो एसे साखोन सिखोन जागोन ओ जायो होननानै बिदि फोथायनाय जायो ओ स बेखौ सुखांनानै मोसौखौ फोथाराव हगारना होनाय जायो आरो बे दिनखालिनो ओ गोबां माने सुबुंफोरा बिदिनो हाग्रानिफ्राय बायदि मैया मैगं थाइगं बुथुमनानै माने गोखा गोखै महरै जा जायो जेरै बायदि मैया मैगं ओ बिदिनो इन्दि बिलाइ मोखोमा बिलाइ थालिर बिलाइ ओ मैथ मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा बायदि मैया हाग्रानि बायसिना मेगं बुथुमनानै जायो। स बे दिनखालिखौनो होनो संक्रान्ति गोदोनि आबै आबौनि बुंनाय बायदि बुंनाय बायदिबा थ बेखौ जायोब्ला माने जोंनि जा बेमार आजार बियो खारो होनना बिसोरो फोथायनाय जायो।
आरो स' बेनो जाबाय मोसौ बैसागु जायखौ जों सं संक्रान्तिबो होननाय जायो। ओ बिनि उनावहाय माने आरो नेक्स्ट आ जाहैबाय बिनि अखानायनायै फैयो मानसि बैसागु मानसि बैसागु खालि मा जायो होमबा ओ जेन फुङावनो सिखारनानै ओ अ ओ न'खरनि गिदिरफ्रा ओन्दैखौ ओन्दैनो अननाय होयो आरो ओन्दैफ्राबो गिदिरखौ जेनेबा खुलुमहैयो एबा सनमान लायो। ओ गिदिरफोरनिफ्राय बेनि उनावहाय बिनि उनावहायथ' ओ बिनि उनावहाय ओरैनो गोदोफोर बिदिनो मान बावनायफोर नियम दंमोन जेनेबा गामसा आर'नाइ होलायलायनाय जेनेबा ओ न'खरनि सो-सोद्रोमाफोरजों स' आ-आरो बेजों लोगोसेनो जोबनायाव जेन गाजा गोमजा बयबो बो जेन ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ खा बर'नि जा हारिमुवारि दामजुफोर ओ खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लाना नानै रंजायो ओ नाथाय आथि-आथिखालाव बेफोरबायदि रंजानायखौ जोङो बांसि बांसिनानो नुनो मोनलिया गोबां जायगायावनो ओ माने रेकर्डिंजों माने ओइ जा गोदान टेक्न'लजिजों ओंखारनाय माखासे ओ साउम बक्सफोर ओ जों बेफोरजों मोसानाय नुनो मोनसै।
अ स'
उम स' स' जो जोंनि बैसागुखौ बिदि खालामबाय थायोब्लाथ' जों इयुनाव माने ओ फ्राय गोमालांगोन जा-जागोन आरो बिनिखायनो जोंनि बैसोखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो जों गासैबो जों गोदो जाबायदि फालियोमोन बिदि फालियोबा जों जोंनि मोनसे मोजां बैसागु फोरबोखौ मोजाङै मोजां लाखिनो हागोन आरो स' बेनोसै नोंथां स' नोंथाङा बिनि बागै मा माबाफोर जेनेबा ओ इनफरमेसन होबावनो हागोन नामा जेनेबा
औ दे दा जोङो ओ मा होननानै बैसागु दा बैसागु आं सोंदोंमोना बैसागु जों बैसागु मोसानाय एबा बैसागु रंजानाय एबा बैसागु फोरबो फालिनायजों जोङो मोनसे हारि एबा मोनसे सुबुं फोलेरखौ जोङो मा जौगानाय नागिरनानै मोननो हायो नङा होमबा दा जोङो बेखौ जोङो थोंजोङै नायोब्ला आथिखालनि जुगाव जोङो बैसागु होननाय सोदोबानो एकदमबारे आलादा जाबोबाय आरो गोदो गोदोनि बैसागु जों दानि बैसागु जों गोबां फाराग मोनबाय जोङो जोङो मोनफ्रोम बिथिङावनो मा गोबां फाराग मोनबाय फाराग होन नानै नायोब्ला जों ओ सानख'नो हाया आरो गोबां फाराग नाथाय जों फारागनि बेलाखौ दोन्थ'नानै जोङो जौगानायनि बेलाखौ नायोब्ला दानि जौगानायजों गोदोनि जौगानायजों दानि दामजुफोरजों गोदोनि दामजुफोरजों जेबो मा होननानै बुङो जोङो फ्राय जोङो सोलायनाय आरो सोलायनाय जेरैबो जोङो सोलायनायखौल' नुनो मोन्दों आरो आथिखालाव मा खाम जथानि स सोलायै मा खालामो ओ साउन्ड सिस्टेम नङा होमबा बायदि गाबग्रा आय गाबग्रा गोनोखोआरि गाबग्रा ओ जोन्थोरजों दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे मा होननानै बुंदों आथिखालनि बैसागु रंजानाया माबायदि जाखो? सुंद' जोबोद समखौ नोजोर बोनानै ना बोथोरखौ नोजोर बोनानै जोङो मोसानाय गोबां फाराग मोनबाय गोदो ओ दानसेहालागै रंजानाय बैसागु बैसाग बोथोर मोनसे बैसाग ओ दान मोनसेखौ माने अखा ओ मा होनो अखाफोर थंब्लेद जोङो मोसानायखौ अखाफोर थमफ्लेट मोसानायखौ जोङो मोनोमोन एबा दानसे सेहालागै मोसानायखौ जों मोनोमोन नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै ओ अखाफोर खावसेनिफ्राय दान सप्तासे सप्तानिफ्राय सप्तासेनिफ्राय साननै सानथाम सानबा फ्राय जोङो माब्लाबा माबा बबेबा बबेबा गामि लानानै जोङो सानसेसिमावबो जोङो बैसागु रंजानायखौ आरो आथिखालाव जोङो मोननो मोनबाय आरो बे जाहैबाय मा समखौ नोजोर बोनानै सुबुङा गाव गावनि मोनसे दाना नै लानाय मोनसे खान्थिनि मा होन्नानै बुङो जोङो खान्थिनि सिङाव सोलिनो नाजानाय मोनसे जा जौगाथाय होननानै जोङो बुंनो हागोन नाथाय बेनि सोलायै जों ओरैबो बुंनो हागोन जे बे जाहैबाय मोनसे जोंनि गाव हारिनिनो मोनसे ओ बैसागु फोर बोखौ फालिनायाव माबा मोनसे ओ गावखौनो फेलें खालामनानै दोननायनिबो मोनसे इसारा होननानै जों बुंनो हागोन आरो बे जाहैबाय मोनसे ओ फेलेंनि रादाय एबा बेजों लोगोसे मा होननानै बुंबावगोन जोङो गोबां जौगानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा आथिखालनि गाननाय जोमनाय रंजानाय बाजानाय नाय ओ बैफोराव जोङो गोबां सोलायनायफोरखौ मोननो हायो आरो। ओ दा बारा गोलावखौ आं बुंलिया बे बेखिनियावनो आङो दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नो सानबाय नोंथां। नोंथाङा माबा ओ माबोरै मोनदों। सुंद' सावरायथियाव जोङो बेखेवजोबनो हायासैब्लाबो सम मोनो ब्ला उननि समफोराव जोङो सावरायफिनबावगोन होननानै नोंथांखौ बुंहरनाय जाबाय आरो।
अ ओ मोजाङानो मोनदों नोंथां नोंथांजों रायलायना मोजां मोनबाय दे होमबा दोनथ'सै। जानो सोरथाय। उम।
जिरैगाबो दङनो माथो जगाबो मोनथ'नानै मालायबाव ज हेल' नोंथाङ हेल'।